हेलौ औ नोंथां खोनादों औ खोनादों
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों आ बर'फोरा ओ म बोर दोरोङारि ओंख्रिखौ बोरैहाय जायो बेनि सायाव सावराय नागिरदोंमोन आं नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ सावरायनो हागोन
औ अब्ला जों जागायदिनि नोंथां नामा?
औ नोंथाङानो होमबा एसे जागायग्रोदो दे।
औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो दे जों बर'फ्रा गिबियावनो जों माखौ बांसिन मोजां मोनो होमबा जों सबाइ ओंख्रै सबाइ खारै लोगोसे सबायनि अनला थिग बिदिनो जोङो ओ नारजि अमा लोगोसे ओ सबायजों साम' बेफोरखौ जों बरफ्रा बांसिन मोजां मोनो आरो बि बेफोरो जोंनि दोरोङारि जानाय ओंख्रि आरो जोंङो बि बिदिनो जोङो अनला जायो, अनला जेरै मुला बिलाइनि अनला लाइ बिलाइनि अनला थिग बिदिनो खारं बिबारनि अनला लोगोसे ओ ओ गाम्बारि बिबारनि अनला बेफोरखौ बर'फ्रा जोङो जायो आरो थिग बिदिनो जोङो न'आवनो मोननाय जेरै मैथ्रु बिफां मैथ्रुनि बिबारखौबो जोङो अनला जायो। थिग बिदिनो जों मैथ्रुनि बिलाइखौबो जोङो देग्लिनानै माइरंजों देफानानै जों बेखौ अनला जायो आरो। मानोना जोङो सम सम बेफोरखौ बिलाइखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां माने निउट्रिसनार मोनो आरो बिदिनो जों मैथ्रु बिलाइनि अनलाखौ जायोब्ला जोङो खोनायोसो नाथाय देंगु बेमारफोरखौबो जोङो थाम्फै अरनायनि फ्रायबो जोङो रैखा मोननो हायो होननानै जोङो खोनायो आरो नोंथां ओ। बेफोरखौ जोङो जायो आरो जों बर'फ्रा गोबां अनलाखौ जोङो जायो खुमब्रानि अनला जेरै दाउ खुमब्रा बिदिनो खुमब्राजों हांसो बिदिनो जोङो बिदि ओंख्रिखौ जोङो जायो आरो अनला होननानै बुङोब्ला जों अनलाखौ बोरैहाय बनायो आं बिनि सुंद'यै बिबुंथि होनो सानदों नोंथांनो जेरै- अनलाखौ खौ नोङो गिबियावनो नोङो देनानै लाग्रोनांगोन दिेंखि एबा उवालाव नोङो देनानै बेखौ जोङो गुन्दै खालामग्रोनांगोन आरो आथिखालावथ' जोङो बेखौ इलेक्ट्रिक मेसिन जायखौ जोङो मिक्सार मेसिन बेफोरजों जोङो माइरं गुन्दैखौ जों देनायखौ नुयो आरो एसे एनैखौ आरो गोदोथ' जोङो ओ दिखिजोंसो जोङो बांसिन देयोमोन आथिखालाव जोङो कारेन्टनि इलेक्ट्रिकजों जोङो गुन्द्रि खालामना लानायखौ जों नुयो आरो अब्ला बिदि खालामना लानायनि उनाव नोङो जिखि जाया ओंख्रिजोंनो नोङो अनलाखौ जा माइरं गुन्दैखौ नोङो होनानै। खनला खालामनानै नों जानो हायो आरो
थिग बिदिनो आं एसे आगोलसो मख'लांनाय नोंथांनो जायखौ जों आं मख'लांलोंदोंमोन मैथ्रु बिलाइ मैथ्रु बिबार लाइ बिलाइ बेनिफ्राय बिदिनो जोङो बेसर बिलाइजोंफोरखौबो जोङो माने अनला जायो। थिग बिदिनो खारं बिबार बेफोरखौबो जोङो अनला जायो आरो। आरो लोगोसे औवा मेवा, औवा मैवाखौबो दा दैज्लां बोथोराव जों गोबां मोनसोगारो जोंनि ओनसोलावहाय। औवा मेवाखौबो नों सबाइजों होनानै जों संना जागोन लोगोसे नोङो अनला जानो गोसोबा नों बेखौ होफानानै जानो हायो आरो नों अन गुन्दैखौ। थिग बिदिनो नोंथाङा जुदि बेदर होनानै जानो गोसो दंब्ला नों नांगौ रोखोमनि नोङो बेदरखौ मोजां एवना लानांगोन। एवना लानायनि उनाव नोंथाङा बेखौ बेहाय होनांगोन आरो।
औ।
एवना लाखांनायनि उनाव नोङो बेदरखौ नोङो बेयाव गार्लाना होबानो जाबाय आरो। नों जिखि जाया ओंख्रि बिदिनो नों अनला जानो हागोन नोंथाङा जुदि गोसो दङब्ला आरो अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदों जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सायाव।
औ औ नोंथां। जोङो जोङो धोरोमारि ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' जोंहा आ बे बायदिनो गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां?
औ।
आरो बे ओंख्रिखौ जोङो गोदो गोदो गोदोनिफ्रायनो माने जाबोदों आरो। बेखौ माने जानानै जों जोबोद गोथाव मोनो।
माने बेफोर ओंख्रिखौ ओ जुदि मोनजायोब्ला जोङो आलादा ओंख्रिखौ गोसोखाङा। बे बायदि बुंनांगोन आरो जोङो बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो नारजि ओंख्रियाबो जोंनिनो दोरोङारि लोगोसे अनला ओंख्रि आरो बे सबाइ जों जोङो दाव जानाय, सबाइ खारिजों दाउ जानाय, बा सबायाइ साम' संनाय बेफोरो माने ओ गाहायै गुबैयैनो बेफोरो दोरोङारि आरो। आरो जोङो ओ दोरोङारि ओ जाग्रा होनोब्ला जों नाफामखौ जोङो मख' नांगोन। मानोना बेबो जोंनि दोरोङारिखौ जोंनि बर'फोराल' जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिनो आङो बे सबाइ जा जों जानायनि बागै आं एसे फोरमायनोसै। जों सबाइ ओंख्रि बेखौ माबायदि सङो। ओमफ्राय जोङो मा माजों जोङो बेखौ जायो। बेफोर आं एसे फोरमायनोसै आरो जोङो सबाइ ओंख्रिखौ जोङो गोबां माखासे आलादा आलादा मुवा होदेरनानै जोङो संनानै जायो आरो जों सबाइ ओंख्रि संब्ला गाया बेयाव होदेरग्रा, बा होफाग्रा होनो गाहाइ होनोब्ला जोङो खारैखौ बुंनांगोन। जोङो खारै होआ होआब्ला लासिनो बा होआलासिनो जोङो बियो माने सबाय ओंख्रि माने जानो हाया एबा बे गोथाव ओंख्रि जानो हाया आरो। ओंखायनो जोङो बेखौ खारैखौ जो होथारनांगौ। बे बायदिनो जोङो सबाइखौ सिगांनि बा गोदोनिफ्रायनो जोङो गावनो फोनानै बारि बागानाव फोनानै गायनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे बायदिनो गायनानै फोनानै लायो लानानै उनावहाय जोङो न'आव माने गोसो बायदि नांगौब्लानो जों बेखौ जायो आरो आरो खामानि मावनायफोराव माने गोबां जाबोदों आरो गोदोनि मानसिफ्रा मानोना बेखौ बे गोदोनि मानसिफ्रा बुङो जे बे दाउला दाउजों जुदि ओ सबाय खारै जायोब्ला ओम देहाखौ थागोद मोनो होननानै बिसोरो बेबायदि बुंलायो आरोना। बेबायदिनो बे रोखोमैनो जोङो सबायखौ संनोब्ला
सिगाङाव गथा गथायाहैनो जोङो एसे एवस्रोगोरनानै लायो। माने बेबायदि एवस्रोनायनि जाहोना जाहैबाय माने जानाय एबा ओंख्रि संनायाव मोदोमफ्रु जायो होननानै बेबायदि एवसोग्रोनानै लायो आरो। एवस्रनानै उनावहाय जोङो बहाबा थखथाफोराव बबा बहाबा होनानै जोङो बथलजों हुख्रेमनायखौ आं नुनो मोनदों आरो ना बथल नङाबा औवा औवा हासुंजों बेखौ हुख्रेबो आरो हुख्रेबो माने गावहोयो। गावहोनानै उनाव जोङो बेखौ। सोमनानै दोनो बा जोङो सम जुदि खमब्ला - - थाब संब्रबनांगौब्ला बेखौ सोमालासिनो जोङो खारै खारदै एबा खारै होनानै रुयो आरो रुनानै लाग्रोयो। रुनानै बेबायदिनो जोङो गुरै खालामग्रोना लानानै उनावहाय। अमा बेदरफोरजों संनोब्ला बा जोङो दाउ बेदरजों संनोब्ला दाउखौ ओ नांगौबायदि मस्ला मस्लि होनानै मोजाङै एवना लाबाय एवना लानायनि उनाव बै रुनानै लानाय ओं सबायखौ जोङो बेयाव लुनानै होयो आरो बे बेदर एवनायाव अब्लानो जोङो दसे सम गोबाव गोदौ होब्लानो बेयो जाहोनो थाखाय औ जायो आरो। बेबायदि जोङो संनानै जायो सबायखौ। ओमफ्राय सबायखौ खौ जोङो आरोबाव माजों जायो होनोब्ला नाफोरजोंबो जों जानानै मोजां मोनो। ओमफफ्राय आरो बे सानजायारि सानजायारि ओनसोलाव जोङो मा नुनो मोनो बे अनला ओ सबायखौ अनलाजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो। सबाय अनला माने ओ बेबायदि जोबोद गोथाव जायो आरो बे सबायाइ अनलाजों जायोब्लाबो नाथाय बेखौ गोबां ओन्सोलावनो सोनाबारि ओन्सोलफोराव जोङो बेबायदि बे सबाय अनला जानायखौ जोङो नुनो मोना। बेबायदि जों सबायाइ ओंख्रिखौ जायो।
औ नोंगौ नोंथां। औ जोंनि जि बे औ नंगौ नों थां जोंनि बे जानाय आदारखौ जों गोबां बिथिङाव जोङो मानसिफोरा जायो। अ होमबा जायनि माने अनलाखौ जों गोबां गोबां आइ थिं खालामनानै जों जायो आरो खारै ओं ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों गोबां ओंख्रिखौनो जोङो खारै होनो गोनां जाखायो अनला ओंख्रियाव। नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां मानसिया जों थाव थावखौ जानायखौ नुयो आरो थावजोंबो अनला जानायखौ जों नुयो आरो जेरै लाइ बिलाइखौ। थावजों जायो थिग बिदिनो जोङो सबायाइखौबो खायफाया बिदिनो थावजों जानायखौबो जों जों सेरफ्रामना लानानै थावजों जानायखौबो नुयो आरो बिदिनो खुमब्रा अनलाफोरखौबो जों थावजों सेरनानै जानायखौ नुयो गोबां ओंख्रिखौ जों बर' फ्रा बिदिनो आथिखालाव जों थावजों बो संनानै जानायखौ जों नुसो गारसै आरो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जानानै होनोब्ला जोंनो एंगार हायो जों नारजि अमा नारजि अमाखौथ' जों बर'फोरा जाखायो आरो बोरैहाय बेखौ सङो होननानै बुंब्ला बेखौ नारजि बिलाइखौ नोङो एसे सोमनानै दोननांगोन दुइ घन्टा तिन घन्टासो बेनिफ्राय नों बेखौ सेबथाबनानै बिनि गिरु आइरन थुलि बालिखौ जोङो साफा खालामनांगौ। थिग बिदिनो जोङो ना नार्जिखौ जायोनोबा बेदरजों गिबियावनो नोङो नारजि खौ नोङो रुगोरनाय रखम खालाम नांगोन दै गुदूंआव होनागोन आरो लोगोसे एसे खारैजों सार लानानै होनांगोन आरो बेहाय। थिग बिदिनो नोंथाङा जुदि बेदर जानो गोसो दोङोब्ला बै बेदरखौ नों मोजाङै एवना लाबाय बा अमा बेदर मेजेम लोगोसे बिबौ बिबौजों आरो अमा बिदिनो अमा मेजेमजों जुदि जाफायोब्ला नों गिबियाव बेखौ मोनहाबनाय रोखम एवनानै लाखानानै नों बे गोदौबाय थानाय नोङो नारजि बिदैयाव होबानो जागोन आरो। अब्लानो जों बेफोरखौ जों जाबानो अब्लानो गोथाव मोनो जोङो नारजि अमाया जोंनि थाखाय बर'फोरनि जाग्रा आदार माने बर'फोरा बेखौ दान मोनसे खनसेबाबो जोंनि देहायाव गोदै जानाय सुगारफोरखौबो बियो कन्ट्रलाव लाखियो होननानै जागिरि बिथांमोना फोर माने गोसो थैनानै जायो आरो बेफोरखौ ओंख्रिखौ अब्ला नों नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथाङा औ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों साव
गोजोननाय थाबाय औ।